हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ माने नोंथाङा ओ उम मोनसे आयडियानि सायाव नोंथांजों सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ
अब्ला नोंथांङा एसे सम दंङ ना
औ दंङ नोंथां थारैनो
अ माने जो आं आइदाया बेनो जे माने जों गोदोनिफ्राय दा दिनैसिम जेरैबायदि सोलिबोदों आरो ना बेफोरबायदि सोलिबोनायाव नांनाय आइजेंफोरनि सायाव माने जों औवाजों बानायनाय आइजेंफोरनि सायावसो नोंथाजों सावरायनो सानदोंमोन आरो ना अब्ला नोंथांङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा ओ नि सायाव जोंङो मा मा खामानियाव बाहायो माबायदि आइजें बानायनाय एबा खामानिफोराव बाहायनाय जायो एसे स बेनि सायाव फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां थारैनो
औ
दा जोंहा औवाजों आइजें आयला बानायनाय बुंनो थाङोब्ला गोबां दंङ जोंहा गोदोनि समाव जोंङो औवाजों जे ओ जोंनि जेरै जिब जुनारफोरखौ जोङो बुथारनो थाखाय माने औवाखौ जंफार खालामनानै ओ बिब्दि बाहायोमोन आरो आरो गुबैयै ओ गोदोनि सुबुंफोरा समजों लोगोसे औवाजों न' बानायनो रोंबोदोंमोन दा बे बिदिनो ओ जेरै गोदोनि जुगाव दानि जुगनि बादि बक्स फालें बायदि टकटानि माने बिसना गैयामोन आरो नोंथां
औ
दा बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा औवाफोरखौ ससे ससे हास'नानै माने बिसनानि एबा उन्दुग्रा महरै बानायना लायोमोन आरो दा जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे जोंनि न'खराव बर' गामिफोराव जे दाखोर दालाफोरखौ जोंङो गारनो थाखाय माने औवाजों बानायनाय हासिबजों जों गारनाय जायो आरो नोंथां
औ
दा थिग बेबादिनो जेरै जोंनि न'फोरखौ बानायनो थाखाय जोंङो औवाखौ बाहायो आरो जोंङो औवाखौ बेरा होनो थाखायबो जोंङो जेंलाब जायखौ बुंङो दा बैफोरखौ खौ बानायनो थाखायबो जोङो औबवाखौनो बाहायनाय जायो आरो दा थिग बेबायदिनो जेरै जोंनि न' खाथिफोराव दाथ' दैज्लां बोथोर सोर नलाय नोंथां जोंहा दसे दसे खामानि मावनानै जिरायनायनि एबा जोङो साहायाव बार जानो थाखाय जिरायो नालाय दा बिनि लेखा जोंङो माने बैसां महरै बानायना दोनो आरो खायसिया
औ
दा जेरै जोंङो दा माइ आबाद मावोना दैज्लां बोथोर नालाय अब्ला जोङो जेरै मै मैखौबो औवाजोंनो बानायो दा मैया जादों जे हाखौ जोंङो समान खालामनो थाखाय जों बाहायो आरो जेरै जं आरो बायदि रोखनि आरो बेनि गेजेर जेरावनो दङ जेरै बर' आइजोफोरा दैज्लां जायोब्ला जोंनि नुसुंसेनि जेरै दंग' फोथार बिलो दैमाफोराव जे औवाजों बानायनाय जेखाइ खबाइ एबा जेंगाय बेफोरखौ लानानै माने ना गुरनो थाङो आरो जों दासिमबो नुनो मोनदों
औ
थिग दा थिग बेबादिनो जे जोंनि बर' गामियाव
औ
जोंनिनो आदामोन एबा जोंनि गेदेर बिसोरो माने जेरै दाला खबाइ जेखाइ बिब्दि गोबां रोखोमनि जे आखाइजोंनो बानायनानै माने खाथि खालानि हाथाय बाजाराव फानहैनानै जे गावनि गोनां जिउ खुंनायाव माने रां खामायनो थाखाय खाबु मोनदों आरो
औ
आरो जोंनि जे हौवाफोरा माने दैज्लां बोथोराव जेरै औवाजों बानायनाय सेन एबा खखा फिसा एबा खखा गिदिर लानानै माने नाखौ सायो आरो
औ
दा बिब्दिनो जोंहा जेरै दैबाना जानानै जोंनि लामाफोरा खुख्लानानै माब्लाबा समाव बायख्लायो अब्ला जोङो बैयाव दैबाना जानायाव माने थाबैनो हाखोनो हाया अब्ला जोङो थांलाय फैलायनि राहा खालामनो थाखाय जों बानायगोन औवानि दलं
औ
नोंथाङाबो नुखादों जानांगौ जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव औवाजों बानायनाय दालां एबा दलं दा औवाया माने जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव गोबां ओ हेफाजाब होबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो दासिमहालागै जेरै जोंनि ओ बर' हारिमुआव दामनाय जेरै सिफुं दा बै सिफुंखौबो माने जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ओ आरो बै औवाफोरा गावबा गावनि मुंबो दङ जेरै बेनि गेजेरावनो दङ बुरखा औवा फेथा औवा बिजलि जाथि दा गोबां गोबां माने नाम लाना नाम माने बेसेन गोनां आरो नोंथां जेरै जोङो औवानिफ्राय माने जेरै औवा मेवाइ दा बेखौबो जोङो जानाय जायो आरो जों जानायनिफ्राय लानानै जोङो आइजें बानायनायाव लासिम जों औवाखौ बाहायो आरो जों दा आथिखालाव जेरै लेखा बिलाइ निउस जोंनि नायखां बिलाइ बैफोरबो मानो औवानिफ्रायसो बानायजानाय आरो नोंथां नङाब्ला जों दा कलम लानानै बेयाव लिरनो हानाय नङामोन आरो बैफोर औवानिफ्राय बानायनाय गैयामोनब्ला दा बिदिनो गोबां रोखोमनि आइजें आयला बानायगासिनो एबा जोंनि भारत हादरनि अनगायै गुबुन हादरावबो जे औवानिफ्रायनो माने जेरै साहा लोंग्रा काब आरो जोंनि खर'आव गानग्रा थफि बिब्दिनो गोबां रोखोमनि बानायदों आरो जेरै ओ जोंनि बर'फोरा आबाद मावनायाव जे अखा हायोब्ला जे जों साथा लानो हायाना नोंथां
औ
ओंखायनो जोङो औवाजों बानायो जेरै खफ्रि खौ बानायनानै माने जोंनि ओ जा जोंनि जोंखौ खामानि होनाय बेफोरखौ जों बाहायो आरो औवाजों बानायनाय आइजें आयलाखौ दा नोंथाङाबो जे नोंथांमोननि गामि एबा नोंथांमोना जे औवाजों माबायदि आइजें आयला बानायनानै जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव माबायदि हेफाजाब होबोगासिनो दङ दासिमहालागै बा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां माने औवायाथ' मा जोंनि माने बयनिख्रुइबो गाहाय आरो ना गोदोनि ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला औवाजोंनो गासैबो जाजोबो आरोना मानो होनोबा औवाजोंनो जोङो गोदो न' लुयोमोन नङा नङा होमबा खुन्था बानायनाय न'नि खुन्था न'नि जेंलाब लोगोसे बेरा गासैबो ना फारफ्रोमबाबो न' गंसे लुनो गोनांबा जोंनो गासैबो जेरावबो जेरैथिंबो माने औवानि गोनांथि जानानै फैयो आरो ना गिदिर बा गिदिरनि थाखाय फिसा बा फिसानि थाखाय जेरै ओ बेरा बानायनो थाखाय सोरबाबा खाथि फिसा फिसा जेरनानै बेखौ हेबनानै बो खामि‌ सैना जों हेबनानैबो जोङो न' बा इन्जुर बानायनायखौ नुदों आरो ना बेरा बानायनाय खौ आरो न'नि सायाव ओ मा होनो गोदोथ' ओ नारानि बा थोरिनि न' जायोमोन नालाय बे थोरि एबा नाराखौ औ उखुमाव खानो थाखाय उखुम ओलाबनाय होनना बुङो ना बेखौ खानो थाखाय ओ जोङो खामि सैनानै लानानै बेजों खानाय जायोमोन आरोना बे खानो थाखायबो बेखौ खानो थाखायबो जोङो मा होनो आरुंजि होननानै बुङो ना खाग्राया
औ
बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन नङा होमबा औवा गोरलै खौ जोङो फिथ गोबा गोबा जिरना लानानै बेजोंनो ओ खाग्रा खालामनाय जायोमोन आरो ना
औ
बेफोरबायदिनो जेरावबो माने न' गंसे होनोब्ला गासै मा होनो बेनि बाहागोफोरानो न'नि बाहागो फोरानो माने औवाजोंनो जाजोबनाय आरो ना
औ
ओ बेफोरबायदिनो माने मा होनो न'आव बानायनायावबोथ' औवाखौ नांगौ आथिखालावबो माने आथिखालावथ' गोबां माने पाका न' बानायजोब्बाय आरो ना गिदिर गिदिर फाखा अब्ला बे फाखा गिदिर गिद दिर बानायनायावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ-औ नंगौ नोंथां
धालाय पाक्कानि थालाय लुनो थाखायबो जोंनो मा ओ सिङाव खुन्था खुन्थिया खालामनो थाखाय सुंथानानै लाखिनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो लोगोसे जोङो पाका धालाय खालामनाय बा इथा धालाय खालाम गाथनि खालामनायावबो मा जोङो बैसां लुनो थाखाय औवानि गोनांथि जायो नङा होमबा गोदोनि दिनावथ' आरो बेखिनिखौ नांखागौ आनोमोन नङा होमबा न गंसेयैनो जोंनो औवानि बिदि दङमोन नाथाय आथिखालावबो न' बानायनायफोराव बेफोरबायदि औवानि गोनांथिया दङ आरोना
औ
औवाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मा खालामबोदोंमोन गासैबो जेराव दानाय लुनायावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन लोगोसे मा होनो खायसे आइजें बानायनायफोरावबो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय नङा होमबा दाला सान्द्रिर जेखाइ खबाइ आरि बायदिसिना आय जों न'वाव गोनां जानाय बायदिसिना आइजेंफोरखौ जोबो माने औवाजोंनो बानायनाय जायो आरोना अब्ला औवानि औवाखौनो गोबायै जिरनानै बेखौनो माने बेजोंनो खानायबो जायोमोन लोगोसे बेखौनो हेबनाय जायोमोन आरो बेजोंनो गासै गासैबो माने आइजेंआनो ओंखारोमोन आरो ना ओ औवाजोंनो जाजोबनाय बानायजोबनाय जायोमोन ओमफ्राय माने आथिखालावबोथ' बे औवानि गोनांथिथार नङा होमबा होमबा नों बुंलांबाय मा होनो लेखा बिलाइ ना औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नङा ओमबा गोदो गोदाय जों मा सानोमोन औवाखौ फानहरदों बा मानो लांदों बेखौथ' जों मिथियामोन नालाय उनावसो मिथिनो मोनबाय दे औवा जोंनो जोंनि माबाया मा होनो औवाजोंनो जों जायोबा लेखा फरायो बा लिरो ना जोङो बे लिरनाय फरायनाय गासैबो माने औवानि फ्रायनो दिहुनजानाय होननानै उनावसो मोनथिनो मोनदों आरोना गोबां गामि ओनसोलाव थानानै जों फोरो गोबांखौनो मोनथिजोबोमोन मानो लाङो होननानै सानोमोन आरोना
औ
बेफोरबायदिनो माने औवाया जोबोर गोनांथि आरो ना ओ जोंनि थाखाय दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिया सोलिगासिनो नामा होमबा नोंथां
औ सोलिगासिनो नोंथां थारैनो दा जोंहा औ
अ दाथ' जोंना माने ओ समाबो जाबोबाय नङा होमबा नोंथां अब्ला दोनथ'नोसै नामा जोङो
औ नोंथां जोङो बुंजोबनाबो थ' जोङो फोरमायजोबनो हाया नालाय दा नोंथां औ औ दा नोंथाङा जा खिनि जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम
दे ओमबा नोंथां ना
औ